नोंथाङा
आङो उन्दुना दं नोंथां।
अ दा नोंथाङा माखासे सायाव लानानै राय फैबा दा रायलायनो हागोन ना नोंथांजों?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
अ दा नोंथांजों फरायनायनि सायावनो सावरायनो दोंमोन‌ आं दा
औ दे जागोन दे सावरायजायो।
फलि मानो होनांगौ बेखौ बयबो मिथिखायो दा
औ।
नोंथाङा बेसे
हेलौ नोंथां।
अ
मोजाङै क्लियार खोनायाखै। औ दे आङो आंनि बेलानिफ्राय आङो ओ